औे। औ खोनाद दों ना? आंनि भइसखो आंनि भय औ आंनि भइसखो खोनादों दा? ए बे नेटनि माबानि थाख जादोंलै बेयो एपनि थाखायनो। दालाय खोनादों? दा खोना दा खोनाबाय
औ दा खोनाबाय
अ होमबा जों
औ खोनाबाय बुं
औ गायनाय फुनायनि खोथा रायज्लायनोसै एसे औ गायनाय फु फुनायनि खोथा रायज्ला रायज्लायनोसै जोंङो औ थपिका गायनाय फुनाय औ ओ नोंसिथिं माइ गायजोब्बाय नामा दा
जोंनिखिथ' दासो माने सोरहाबा फोदों सोरहानाबा फुनो जासिग गोन बेबायदि आरो दासो जागायजेनहांदों
अ नों सिटिं दास माने खोथिया फोहांदो आरो ना
औ औ सोरहाबा फुनो जाहांदों फोरमायनो
अ जोंनिथिं खिन्थु बे बे समावनो जोंनिया जोंनि साइद जों माइ गायखांजोबो आरो जोंनि जोंनि साइडजों जोंनि ओनस ओनसोलाव औ जोंनिया माने एद फान्स जायो आरो जोंथिं माने गोदो माने दै बानाया खननै जायोमोन नालाय आमफ्राय दा निया माने जोंनिथिं मा जायो दै बानाया दै लोमसावनाया खनसेल' जायो आरो बे दै लोमसावनाय समावनो माइखौ माइखौ गायनानै लायाब्लाथाय नेक्स्ट आव गायनो थाखाय माने दै मोना जायो जोंनि जाय। ओंखायनो आमथिसुवानि आगोल आगोल आमथिनि आगोल आगोल जोंनि साइदाव जाय जेरै हायो माइ गायजोबो आरो आम थिसुवा जानायनि आगोलावनो माइखौ गायखांजोबनो नागिरो आरो जोंथिं। आमफ्राय खायफा खायफाया गायस्लाबनो हायियाव आमथिसु वानि उनाव एफा एनै आ आद्रा थानायफोरखौ गायो आरो।
औ
माने आम थिसुवा समाव बर'फ्रा माइ गाया नालाय गायनो मोना होननानै।
औ औ
ओं ओंखायनो जोंनिया माने आरो जि एसे एनै आग्लायो बे आग्लायनायखौसो जोंनि आमथसुवानि उनाव गायो आरो खिन्थु फ्राय नाइनटि पारसेन्टआनो आमथिसुवानि आग गोलावनो जोंनिया गायखांजोबो।
औ होमबा मा-माने दै बानाया जाखांनानै थांबाय
औ बे फार्स्ट अखा होननानै जिथु फार्स्ट अखा हानानै दुब्लिया लोमसावजोबोना
औ औ
बैसागुनि फार्स्ट अखा हानानै दुब्लिया बे दै जाबानो बे समावनो जोंनिया खोथिया फुयो। जि समाव बैसागो मोसा साबाय थायो बे समावनो जोंनिया खोथिया फैयो।
अ अ अ
ओम जोंनिया बहुत एदभान्स आरो दा माने जोंनि जाय दा सिक्सटि पारसेन्टआनो माइ गायखांजोब्बाय जोंनिजों दा। सिक्सटि पारसेन्ट गाय खांजोबबाय आरो औ। दा एसे एनै दोंबावो। बेखौ जोंहा बे जोंनि बे एकदम गामियावथ' फ्राय गायखांजोब्बाय आरो। दा गाय फगासिनो दा गायनाय फुनायनि एकदम सम थोस्लाबलायै जागासिनो आरो दा बे साननैसोआ
ओ जेनेबा नोंसोरनिथिं जाय बेफोरबायदि माइ गायनायनि हाजिराफोरा माने बेसेबां बेसेबांसो ओरैनो
जोंदि बिराद दाम
औ
बिराद दाम जोंनिया जानाय लोंनाया एकदम जानाय लोंनायजों लाबजों जोंनोया सानाव ओंखाम बोथिसे होयो। माइ गायग्राफोरनो बिसोरनो साफ आफायाव सारिस' गरि होनांगौ जायो सानसेयाव
औ औ जोंनियाबो जोंनियाबो स
सियाव सारिस' करि आरो बेजों लोगोसे फुङाव खनसे साहाजों आरो जानाय माबा मोनसे होदेरो।
औ
सानजौफुआव बिदरजों ओंखामजों जाबाय।
औ
आमफ्राय मोनाबिलियाव मोना जेब्ला गायखांसिगोन बै समाव ओ बेलासे समाव आरो बेयाव साहा जों आरो बेलेग जाग्रा बुस्थु होबावनांगौ आरो
अ माने साहाखौ खेबनै खेबनै होनांगौ
खनै होनांगौ जोंना माने
अ अ
जानायाबो बिराद मोजां जानांगौ। जानाय मोजां नङाबाबो जाया।
होम होम
थियावबो बिराद थाङो। बिथिं आरो जोंथिं उम आरो ट्रेक्टर होनो माबानाय खोथिया फुनाय खोथिया फुनायावबा आखा हिसाबै फैसा लायो जोंनिया
अ आखा हिसाबैसो
उम आखा हिसाबै आखासेयाव थाइबा बिदि लायो।
जोंनि जों माने आखा मोनसेयाव थाइबा आखासे फुबानो बे
बिदिब्ला माने बिसोरो सानसेयाव बेसेबांसो आखा फुहैनो हायो
हमना ला बिसोरो जेसेबां थाइबा करिबा बिसोरो हमना ला बिसोरो हिसाब सानसेनि हाजिरा ओंखारबानो बेयावबो खोथिया फुग्राफोरनोबो
औ औ औ औ
ओंखाम होनांगौ बेसो सोरनोबो माइ गायग्राफोरबायदिनो ओंखाम साहा बिदि होनांगौ जायो आरो बिसोरनो
औ
ओमफाय बिसोरो हायो हमना ला बिसोरो साब्रै थाबा लोगो नांना फुयो नालाय बिसोरो सानसेयाव हमनो ला एक्स'था बिदि सुयो आरो बिसोरो
अ अ
गयो
उम
ओ मानसिखौनो मोननो नागिरला दाना ओमफ्राय जोंनि जोंनि ओनसोलाव बिदि माइ गायनानै जाना माइ गायनानै बिदि माबानायानो सोलिनायानो बिराद गोब्राब माइ गायग्राखोफोर नोबो हरनांगौ माखासे खोथिया फोग्राबनो बो आरो नों टेक्टरनि दानियााथ' मोसौ गैला ओ गामि मोसौ थोसौ गैला जायनि जाहोनाव माने टेक्टरजों माबानो गोनां जा आरो टेक्टरनोबो हरदो आरो बे थावनि खरसा बिदिनो माने माइ गायनानै आजिखालिनि जुगाव माने सोलिनाया बिराद गोब्राब जादोंसै बिराद गोब्राब जादोंसै जुद दि माइ गायग्रा मेचिन जुदि ओंखारोबा जोंनि जाय जुदि माइ गायग्रा मेचिन जुदि फैयोबा
औ
अ अब्लाना माने एसे रेहाय जागोन आरो आबादारिफ्रा
अ औ
माइ गायग्रा मेसिन फैबा बे माइ गायग्रा मानसिखौ नों लिंथुबाय थानांलांना मेचिनजोंनो गायजोबबाय आरो थाबबो जायो मेसेन केनजों एक्सवलि बे माइ गायग्रा मेसिना जोंथिं फैनांसिगौ आरोखि। नङाबा बे आबादारिफोरा बे सोलिनो हाला सा साबबा माइ गायग्रा लानाय लोगो लोगो सानसेयाव सारिस' खरिबा बेसे दुइ हाजार थांबाय हाजिरायावनो आरो बिथिं जानाय दंबावो। आरो सा हा दंबावो साहाजों लोगोसे आरो मि थाइ दंबावो बिदि बेबो आरो सानसेयाव जोबा।
जोबा
बिदि जायो आरो माइ हानायावबो बिदिनो जालायबाय माइ हानायाव बो थ' जेनबा बस्थासे होन मनसे होनांगोन मनै होनांगोन बिदि रायलायो नालाय माइ हा हाग्राफ्रा।
औ औ औ।
आरो हाजिरा लाबाथ' हाजिरायाथ' आरो उम बहुत बुरजा बे माइ हानायावबो। माइ नानाय माइ गायनाय फुनाय मारा होनाय है गासिबो मिलायनानै नायोबा जाय फ्राम माइ गायदों दा। मालिकफ्रा। बिगोमाफ्रा माइ गायहोग्रा मा बिगोमाफ्रा एसेबो लाब थाया लस'सो थायो खायफा खायफा फाया बुंग्रा जा जालायबाय माइ गायनानै माथो थो जेबो माबा माबा खोनो मोनला बायना जानायानो साबसिन बिदि होननायग्रा जाबाय आरो।
अह अ अ।
एखद' लाब थाया बिदि जादों आरो । नोंसिथिं मारै। बे बे परिस्टितिया
जोंनिजाबो बिदिनो ओ जोंनि जा बे हानायाव एसे बारा प्रब्लेम जाया आरो मानोना गुबुन हारिनिफ्राय फैयो जोंनियावहाय। हानो हाजिराखौथ' मानसि फोरा हानो नागिरा जोंनि साइदजा। फायो आरो जेनेबा मियाफोर जे होनो। बिसोरो फैयो फैनानै बिदिनो हानानै थाङो ओ मा होनो माइखौ लायो आरो जेनेबा मन हिसाबाव लायो बिगायाव।
उम उम।
लानानै हायो हानायाव बारा प्रब्लेम जाया। ओमफ्राय गायनायावबो ओरैहाय जोंहा जेनेबा ओ दैज्लांनि गायनायावथ' जेनेबा बुहुत मानसि न'खरावनो गायोना। मोननो नागिरा हाजिराफोरखौ बेनिखायनो जोंहा माने मे सिगांफोरावनो फैसाफोरखौ हरखाना दोनो आरो। होमबानिया जोंहानो जि टाइमाव नांगौ सानथामसो साननैसो सिगां खोन्थाना दोनबा। बिसोरो माने फैनानै। माबाना होलाङो आरो।
ओ‌एडभान्स होना दोनो फैसाफोरखौ।
उम माने मोननो थाङा जे। बे आरो हारसा फोरनियाव थाङो आरो बिसोरो हारसाफोरनियाव थाङो जों गामिनि बांसिन बर'फोरानो। हारसाफोरनियाव आरो इसे गोबां गोबां फैसा मोनो आरो जेनेबा पन्सास थाखा गाहाम बेसे फैसा मोनो हारसाफोरनिफ्राय।
उम उम उम।
ओंखायनो जेनबा मोननो नागिरा आरो। ओमफ्राय मुस्लिमफोरनि ओमफ्राय मुस्लिमफोरनियाव जानाय गैया नालाय बिसोरनियाव आरो बांसिन मोनबावो बिसोरो।
उम ।
जानाय गैयाबाबो न'नि ओफ्राय लांनांबाय बिसोर जानायखौ।
औ औ।
उम।
माने। फाय लाङो आरो जानाय
उम। जोंङो बिदिनो जाबाय आरो माबाफ्रा टाइमा जाबाय जोंना दे दे गोजोनथों उम उम